होनल' नोंथां औ जों दा ओ ओ दैज्लांनि बागै एसे सावरायनो सानदों नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ बेनिफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायनो हांगोन ना दा दाथ' माइनि सिजेन। मारै माइखौ माबायो।
माब्रै माइखौ गायो ना मा जाखो?
औ औ।
औ औ दा माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' माइआ जोंनि बर'फोरनि गुबै आबाद माने माइ आबादनि सायावनो बर'फोरा सोनारनानै थांनानै थाबोदों बा जिउखौ दैदेनबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो। बुंनो थाङोब्ला बर' फ्रा दासिमबो बे बादायनाय मुगायावबो बा गोदान मुगायावबो स्निजि बा आ दजिबासो जौखोन्दोआनो आबादनि सायाव जिउ खुङो। बुंनो थाङोब्ला माइखौ माब्रै गायो होननानै बुङोब्लाथ' माइखौ गायनायनि सिगांनो जोङो ओ खोथिया। फोग्रोना लानो गोनां जायो। दा। जोंहा माने खोथिया खालामनो थाखाय थिनानै दोननाय माइज्लि जोलै। माइ माइज्लि थायो बे माइखौहाय जोङो। हरनैसो सोमनानै दोननांगौ दैयाव। ओमफ्राय खोथिया फोनो थाखाय जोङो। नांगौ जखानि हाखौ एवनानै बेखौ गोमोन खालामनो नांगौ। दै दैसा दै थानांगौ। जाय बे हाया। खायफा गोरानावबो। गोरानै। नेवनानै फैयो हाखौ गोमोन खालामनानै बा एवनानै ओमफ्राय बे जि जायगा जों खोथिया फोगोन बे जायगायाव जोङो आलि दाननानै आलि खोनानै ओमफ्राय हाखौ हाब्रु खालामनानै एवनानै ओमफ्राय बेखौ मैजों समान खालामनानै। हरनै सोमनाय दोननाय खोथिया माबा माइज्लिखौहाय बेव हरसे बोरियाव। दोननानै ओमफ्राय बिनि गाजा बेर बेरनाय बेरि खौ नायनानै सोरबा बिनि हरसेबो दोनो बोरियाव बा सोरबाहा सम मोनथाराबा। यो हरसेनि बाराबो थायो माब्लाबा ओमफ्राय दा बे। सोमनानै दोननाय माइज्लिखौ जोङो। बे हालौखांनानै दोननाय खोथिया थिलियावहाय जोङो फोनानै होयो आरो दा बेयो। फोयोब्ला जोङो अखा हागोन बाइद जोबब्लाथाय जोङो दै। होनानै फैयोब्ला मोजां जायो नङाब्ला अखा हानोसै जायगायाव जुदि दै खोथिया थिलियाव दै दोनोब्ला बेयो अखा दामब्रा जुब जुब हायोब्ला बे फोना दोननाय खोथिया माने हाब्रुआवहाय अखा बुसोम जायो बेनिखायनो अखा हां जायो। ब्ला जोङो दै दै बथिखोनानै खो हा हा हा हायाब्ला माने सानदुं दुङोब्ला थोरा मोजांब्ला जोङो होनानैनो दैखौ फोराननानै फैयोब्ला मोजां जायो आरो दा बिदिनो फोखां नायनि उनावहाय जोङो। खोथियाखौ माने सप्ताथामसोनि उनाव बेखौ जोङो हासार सारोब्ला खोथिया थाब जौवो दा बेबायदिनो सोरबाबा दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बा दान मोननैनि गेजेराव बेखौ गावनि हाया मोननाय मोननिखौ लानानै फुनानै जोङो गायो बे बिदिनो जोङो दुब्लिखौहाय जोङो गोदोहायथ' जोङो बांसिनानो मोसौजोंनो हालौवोमोन बा मोसौजों गिबि हालेवनायखौ जोङो बेबायदिनो खारायनाय सामार होनाय बर' होनाय फोमोननाय बिदि होनलायोमोन दाथ' बेबायदि होननाय बो गैला मानोना दा मोसौजों गोबां मानसियानो हालौवलिया दा मोसौनि जायगायाव जोङो बांसिन टेक्टरजोंनो हालौवो दा टेक्टरजों हालौवनाय लोगो लोगोनो बे सामार होनाय बा खारायनाय बेबायदि सोदोबा फैला फिनसे फिन बेसे एवखो फिनसे फिनै फिन थाम फिनब्रै बेबायदि सोदोब बाहायबाय दा जोङो ओ हाखौ फिनसे एवनायावनो जोङो दायो आलि दाननानै लानो हायो बा फिन एवनानै दाननो हायो बे गावबा गावनि सायाव सोनारबाय दा जों आखौ दानबाय दानखांनायनि उनावहाय जोङो आरो खोनसे एवबावबाय एवनानै जोङो आ- बेयाव आलि खोबाय आलि खोखांनायनि उनाव जोङो गायनोसैबा आरो फिन खोनोसैबाव एवबाय दा बेबायदिनो सिगाङावनो फुना-फुना लानाय खोथियाखौ जोङो बे हा-हाया मोनजोबब्ला जोङो गायो बेखौहाय गुबुन जायगायाव बिदिनो खायफा जायगायाव हौवाफोरबो गायनो हागौ ओमफ्राय बांसिन जोंनि जायगायावथ' हिनजावफ्रानो माइ खौ गायो खोथियाखौबो हिनजावफोरानो फुनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननिसिं माबायदि मावो ओमफ्राय आबादखौ?
औ हो नोंथां।
औ। खोनादोंना? औ नोंथांमोननिथिंहाय आबादखौ माबायदि मावो होननानै बुंदों आं।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ गिबियावनो खोथियाखौ सोमग्रोयो आरो। ओ बस्थाबाबो दैखर बा ओ दैमायाव। सोमखांनानै बिखौ हरनै दोननानै बेखौ बोखाङो बोखांना हरस एबा हरनै दोनो आरो खायफाया ओफ्राय बेखौ फेरना दोननानै खोबना दोनानै बेखौ बेनिफ्राय गाजा बेरो जि गाजाया जाबा खोथि फो ओ खोथिया फोग्रा फोथारखौ बाहाय एवग्रोना नै बेनिफ्राय खोथियाखौ फोनाय जायो आरो फोनानै बिनिफ्राय ओ मास मोनसे बा देर मास थानानै बेखौ फुयो। फुनानै ओ दुब्लिखौ गिबियावनो आलि दानबाय आलि दाननानै खोयो। ओ होनानै बेदि ओमफ्राय फोथारखौ एवना लानानै ओ बेहाय खोथियाखौ गायनाय जायो आरो। ओ बेनिफ्राय गायखांनानै ओ ओरैनो मास मोनब्रै मोनबासो थानानै ओ माइखौ हानाय जायो।
औ।
औ। माइखौ हानानै उनाव ओ बिसि दानियाथ' आखाय बांसिनानो मिसिंजोंसो हायो आरो। मिसिं खायबा खाय ओमफ्राय आरो गोथौ हाखौ माबा खासिजों हायो।
औ।
औ। बिदिनो।
जेनेबा माइ आबादावथ' जोंहा माइ आबाद मावनाय समाव बिदिनो मालाबा देरफुनाय समावनो गोसोम गोसोम जाफुनाय समावनो गोबां एम्फौ जायो नङा होमबा?
औ औ
बे समाव जोंहा गोबां बिदिनो रायसिनारि हासार मुलिफोर बाहायनो गोनां जायो। ओमफ्राय बिब्दिनो गायनानै दोनबाल' माइआ जाया बे माययाव हाय ओ सम-सम दै हाबदोंना मोसौ जादों बेखौ जोङो नायनो गोनां जायो नङा होनोबा ओमफ्राय बिब्दिनो माय खौ हानाय समाव बोथ‌' गोदोनि बायदि जेनेबा खासि जों खामला खामलानि हानाय बेफोरबायदि माबाया बारा गैबांलिया दानिया बे मानसियानो हानायनि सोलाय मेसिनजों नो हानाय नुनो मोनोसै‌ ओमफ्राय बेबादि बिदिनो हाखां नानै न'आव बांसिनानो गोदो गोदाय न'आव लाबोनानै बे माइखौ जाफाबनानै बेबायदिनो माग दानसिमहालागै मास मोनसे मास मोननै बिदि दोननानै मोसौजोंनो एसे एसे मारा होनाय नुनो मोनोमोन नाथाय बै सिगांनि बायदि जेनेबा मोसौजों मारा होनाय बा न'आवनो ओ मारा होखांनायनि उनाव माइखौ बावसिबनाय बेबायदि हुदाया गैला दायो आथिखालाव दडाइरेक्ट दुब्लियावनो खायफा बुथुमनानै टेक्टरजों मारा होनानै दडाइरेक्ट लाबोयो बा खायसे ओ‌ ला बोनानै बे आथिखालनि ओंखारनाय टेक्टरजों माने मारा होयो दा बावसिबनो गोनां गैला खोनसेनो साफा जाखायो माइआ बेबायदि सोलायनाया फैबाय आरो ओमफ्राय सिगाङाव आरो बांसिन माइ आबाद‌ मावो होननानै बुंब्ला माइ आबादाव सिगाङाव बारा इसेबां बेबायदि एम्फौ बायदिसिना जाला बायामोन आथिखालाव थ' माइआव गोबां माने एम्फौ जायो आरो हासार साराब्लानो माइ फ्रा बारा जाबांलिया दा गोबां
औ
फैबाय आरो ओमफ्राय माइ आबाद मावनाय समाव जोङो सिगां एसेबां दाम खममोन दानिया‌ दामाबो बाङाय माने दाम मोन सै आरो माइ आबाद‌‌ मावनाय समाव‌ दा बिदिनो जोंनि ओनसोलाव ओनसोलावथ' माइ आबाद होननानै बुङोब्ला माइखौ बिदिनो रनजित गायो सल' मास रि ओमफ्राय बिसमु थि बेफोरबायदि आबादखौ मावो ओमफ्राय आसु माइखौ थ' फ्राय सिगां मावोमोन दा मावबावनाय नुनो मोनला बे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माइ आबादखौ मावनाय जायो ओरैनो
औ जोंनि ओनसोलाव दा ओ इदिनो रन्जित बायसमोथि बग बुधु ओमफ्राय माइब्रा जोसाफोरखौ मावो आरो
औ
जोंनि ओनसोलाव दा
औ ओमफाय ओरैनो नोंथांमोनसिं जेनेबा माइ माइ गायखांहां माने गायखांहांथारसै माने जोबथा माइ गायनाय नांगोल जांख्रा होनोना बेबायदिया दङना गैला?
दोङो नोंथां
दङ माबायदि फालिनाय जायो ओरैनो?
ओरैनो माबा आरो सादा सिदा जेनेबा नोङो माइ गायखांजोबनानै सारिया सारि खना बेहाय नोङो लिरनांगो लिरनानै बेहायनो माइ हाल जांख्रा होनो। जिहेथु खोथिया इखौ गायनांगौ आरो। गल गायनानै बिद बिदिनो बेहाय फुजा होयो बेनिफ्राय बिदिनो हाब्रु फोनलायो मानसिफोरा हाल जांख्रा होननानै।
औ
थ' बदिनो आरो
ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेनेबा मा माहाजोना बे गाय जोबथा माइ गायनाय समाव बा जा नांगोल जांख्रा समावहाय ओरैनो बेदर बायदिसिना जाहोगोना जा होआ
औ जाहैयो
जाहोयो‌ ना औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं आथिखालावहाय जेनेबा माइ गायनायावहाय ओ मेसिनजोंबो गायनायखौ नुनो मोनो नालाय खायसे खायसे जायगायाव दायो मेसिनजोंबो गायनाय नुनो मोनो दा नोंसां नोंथांमोननिसिंबो मेसिनजों गायनाय सौफैबाय नामा बा मेसिनजों गायो नामा आ थिखालाव
औ जोंनि ओनसोलाव दासान्दै मेसिनजों गायथवाखै नोंथां।
औ
औ
नोंथांमोननि जे ओनसोलाव दोङो नामा बिदि
बेबायदि जोंनि जाय जायगायावहाय खायसे मानसि फोरा बेबायदि लाबोहांदोंमोन ओमफ्राय बां दाय ओ बानजाय बानजायनाय मोनैखाय माने मेसिनजों गायनायखौ दोनथ'नाय जादों आरो दा ओरैनो मानसिनि आ आखाइजोंनो गायनाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ दे होनबा नों नोंथां समाबो जाबाय जोंना
औ औ औ दे दे औ दे
गोजोन्थों।